अ खोनाबायना नोंथ थां
अ अब्ला जों दिनै ओ आं दावबायनायनि सायाव सावरायनो ला आखायाव लादों नोंथांजों आं सावरायनो हागोन ना? औ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो नोंथांङा बुंनो हागोन ना जेनेबा दावबायनायजों नोंङो मा मा मुलाम्फा फा जायो
औ नोंथां । नों बुंग्रोनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला नोंङो दावबायनानै नों गोबां ओ गावगायनि गोसो गावगायनि देहाफोरखौ नोंङो मोजां लाखिनो हायो जेनेबा मोजां उन्दुनो हायो मोजां मुद थायो जेनेबा गोसोआ मोजां थायो । बेखायनो ना दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो ।
औ नोंथांङा बहा बहा दावबायखो नोंथां?
आं दावबायनाय होनबाथ' आंङो जोंनि नुसुंसे सेरावनो थानाय अरुणाचल हादाब । ओ शिलं । मेघालय । मेघालयानो शिलंआव दं जेनेबा । सेराफनजि दाउ खि ओ लाइ लाइट लुम जायखौ समा भिउखौ नों नुगोन बेयाव सि नों मेगालयाव थांबोला सेरापुजियाव थांनानै वाटार फर माउसकेप बेखौ बेफोरखौ नुबाय खरं सिङाव हाबनानै जेनेबा बेयाव बिसोननि अन थायो जों । दानखनानै दोनजानाय माने बेयो मसकेब होननानै बुङो। आरो बे वाटारफल बिथिंनो गोबां मोजां मोजां नुथायखौ नुदों । साहारायावबो हाबनानै । बेखौ नायथावना नाय थावना जायगाया जेनब बा जोंनि असुंसे सेरावनो दोङो । नङा होमबा नोंथां जोङो जोंबा न नर्थ नर्थ इस्टनि जोङो बि बेखौ स्कटलेण्ड होनाबो मिथिनाय जायो जायखौ मेघालयखौ नङा होमबा बेयो जोंनि दुम माने आरो बेजों लोगोसे आङो थांदों कार्बि आंलंआवबो जोबोर समायना कार्बि आंलंआवबो हाजोआव थांनानै वाटारफलाव आं
मा मा नुनाय? नोंथां ।
थांदो कार्बि आलं आव थांनानै बे कार्बिफोरा बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बिसोरनि मिउजियामाव था थांनानै आं जोबोर मोजां मोनबोदों आरो जोबोर गोसोखौ गोजोनदों । मानोना बोरैहाय कार्बि फोरा बै समाव बोरैहाय हान्थिनानै मैहुर खालामनानै जायोमोन मानोना बिसोरो हाग्रायाव थायोमोन ना कार्बिफोरा जायनि थाखाय बिसोर गोदो मैहुर खालामनो गोनां जायोमोन बिसोरनिया नांगौ रोखोमनि आदार मोनामोन माइ आबादाबो नांगौ रोखोमनि हाजो जायगानि थाखाय माइ आबादबो नांगौ रोखोम रोखोमनि जायामोन बेहाय बिसोरो जिब जुनारजों गि माने बिसोरो हान्थि माने मैहुर खालामनो गोनां जायोमोन आरो माने बेयाव मिउजियाम बानायना दोनदों बे कार्बि आंलंनि दिफुनि माने जिबा किल मिटार गोजानाव। फाय माने कार्बिफोरा बोरै जायो बोरै थायो । बिनि फुरा दि खौ नों बे मिउजियामाव हायोबा गोबां मोजां सोलोंना फैनो हागोन आरो माने गारबिफोरा बोरैहाय जायो थायो
नोंथाङा थांनानै माबायदि मोनखो नोंथां?
सोखो गोजोन्नाय मोन्दों । जेनेबा जिउआवनो आंबो बियो आंनि गिबि खेबमोन। बेहाय थांनानै आं गोजोननाय मोनदों आरो आरो बिथिं जोङो बेरायबावदों आं जोंबा बै मिजुरामाव जायखौ जेङो आयजल बुहुमनि मादावनो जेनेबा अ सरि जोंनि भारतनि मादावनो बयनिख्रुइबो सोलोंथाइ गोनांसि थिं माने नै थि जायगा आवग्रिहोनो हानाय जोंनि बे मिजुराम रायजो नङा होमबा? बेबो जोंनि जोबोद समायना बेयावबो हाजोजोंनो बुंफुंनानै थानाय माने जिदाइन दाइनजि जौखोन्दोआनो बेहाय हाजो आरो प्लेनानो गैया आरो बेहाय। मानोना बेहाव थांनाय मिजुफोरजों बिसो नि मिजु मानसिफो फोरजों रायलायनानै बिसोरनि सकमा ट्राइबेल बिजु हारिफोरजों रायलायनानै आं गोसो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो बै ओनसोलनि बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बैसोनि बिसोरनि आबहावाखौ जेनेबा बारहावाखौ नुनानै आं दिनै सोलोंबोनो हादों आरो मिथिनो हादों आरो। जेरैहाय बोरै जेनबा मिजु हारिनि मानसिफोरा बोरैहाय जायो थायो बिदिनो जों दावबायनानै गोबां गियान आरजिनो हायो आरो। आरो
नोंथाङा दा-दारागावफोराव थांफेरबाय नामा?
दारागावाव थ आंनि न उसुंसे सेरावनो आंबो थांबाय औ। दारागा थांबा बिथिं सरलपारायाव आं थांनो मोनाखै बे सुकियाव आं थांनो मोनाखै जों माबा थांबाबो साम्रुद जुंखाराराव थांदों बिथिं औ जमद जंखाराराव थांदों आं भैरबुन्द साइदाव। बिथिंनो जोंनि अरुणाचल सेलाप पास टावां बेफोराव आं जा आं बेरायहैजोबबाय। सेरगाव जेराव जोङो आफपेल मोनो। अरुणाचलनि बांसिन रोखोमनि नांगौ आफेलखौ जोङो सेरगावआव मोननाय जायो। बेयावबो आं सोलोंनानै फैनो हाबाय जेनेबा बेरायनायजों लोगोसे माने सेरगाव एप्रिल आरो मे दानाव माने आफपेल बिबारा बारो आरो बेखौ जोङो सेप्तेम्बरा बार आव
नों नोंथाङा दावबायनायाव औ औ नोंथाङा दावबायनायाव जे नांगौ बुस्थु मा मा लांफा लांफाखानाया जोबोर मोजां माने?
औ नोङो दावबायनो थाङोब्लाथ नोङो गाव गावनि गाननाय जोमनायजों लोगोसे थाथारनांगोन। नों गानसे दड्रेसखौनो नों गाननानै जानाय बेफोरखौ नोङो गाव लांथ फाननो हायोब बांसिन मोजां मानोना गाव जानाय आदारा साबसिन सेफटि दङ जेनेबा नों बाहेरायावनो बायनाय बायनाय जेनबा गुबुन आदारफोरखौ नों जायोबा नोंनि देहाया गाज्रिबो जानो हागौ बेनि थाखायनो गाव जानाय आदार नों गाव लांफानो हायोबा बे साबसिन मोजां आरो नोङो दावबायनाय थांनायावबो आरो बे जोंनि थाखाय दरखार आरो बेजों लोगोसे जोङो रांखान्थिखौबो नांगोन नङा होमबा? बेजों लोगोसे जोङो नांगौ रोखोमनि ड्रेस मेइन मानसिया गोसो जाबाबो जों दावबायनो हायैनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो रांखान्थि नङा होमबा जोंनि रांखान्थिया नांगौ रोखोम नि जौगासाराखै जायनि थाखाय बेरायबानो थाखा फैसा नांगौ जायो बेखाय जोनो मानसिफोरा गोसो गुदुंबाबो बेरायनो हाया आरो बेरायनायजों नोङो गोबां आं बुंलांखाबाय गोबां गियान आरजिनो हायो नों बै जायगानि नुथायखौ लानानै नों खन्थाइ रायथाइ नों लिरनो हायो। नंङा होनबा नों नोंथां? सुंद सुंद सल सलमा नोङो बेखौ सोरजिनो हायो आरो जायफोरा क्रियेटिभ माइन्ड जायफोरा सानखां हानथिनो हानाय गोहो दङ बांसिन बिथांमोना गोरलैयैनो खन्थाइ राय थाय सुजुनो हायो आरो
औ औ नोंथां
ओ खुगाजों सावरायनानै रायज्लायनो मोनबाय बेजोंबो गोबां मानसिया सोलोंनो हायो। नङा होमबा नोंथां नोंथाङा बेनि अनगायै माबा माफोर जायगा बेरायफेरदों नामा दिनैनि बे समाव मा मा मोजां जायगाखौ बेराय गोजान जागा टुरिस्ट मानसिया दावबायारिफोरा फैयो बे-बेफो बेसजायगायाव बेरायफैनो मोनदों नामा?
आंथ' बारा बेरायनो नोंथां बेबायदि बेरायनाय जाया नोंथां थांनो मोनदोंबा दारागावआव थांनो मोनदों सुकि थांनो मोनदों मैनाखफुख्रि थांनो मोनदों। आरो उरिसायाव थांनोमोन बेफोरनो आरो बेनिफ्राय गोजान जायगायाव दावबायनो मोनाखै नोंथां
औ औ दावबायनाय होनबाथ आंबो आंनि बे नर्थ इस्टखौ आङो गिदिंफ्राम जोब बायनो आरो बे त्रिपुरा आरो मनिपुरनि अनगायै आं बियो अ बे रायजोखौ आं बेरायफेरजोब